दा नोंथाम
औ आं मोजाङैनो खोनादों।
नों मा खालामदों नोंथाङा दायो?
थ ओरैनो बेलासि सम जाबाय ओरैनो जिरायना दंथयो। जेबो खामानि मावथवा।
नोंथाङा दसे फ्रि दंबा जोङो दिनै मोनसे सानैजों ओरैनो फिसा आयदानि सायाव सावरायनि।
जायो जायो सावरायजागोन।
दिनै जोङो बर'नि ओंख्रि फोरखौ एसे सावरायलांनि नामा?
औ जायो।
दे नोंथाङा मा मा ओंख्रिखौ मोजां मोनो एसे फोरमायनानै होजागोन नामा?
आंथ दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै गोबांखौनो मोजां मोनो। जेरै अनला दाउ, सबाय दाउ, साम आरो लोगोसेयैनो ओ बेबायदिनो लाफा खारै, लाफा ना बेफोरखौ आं बांसिनैनो मोजां मोनो आरो बेफोरनि अनगायैबो ओरैनो गुबुनाव थानाय समावथ दोरोङारि गैयाब्ला जेरै मटरफोर बै मटर मोनोना
औ मोनो मोनो।
ओ बेखौ आं बांसिनै जानो मोजां मोनो आरो बेफोरनि बेलायाव नोंथाङा नोंथांनिखौबो अन्नानै एसे फोरमायलांदो मा माखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो।
आं सबायजों दाउखौ बांसिन मोजां मोनो आरो।
औ।
बेनि अनगायैबो आङो अनलाफोरखौबो जायो जानायालाय। अनलाजों दाउ बेबायदिनो। बर'फोरनाथ गोबां ओंख्रि दं नङा होनबा?
औ। ओंख्रिफ्राथ गोबाङानो दा गोबांब्लाबो जोंनियाव माखासेयाल जि आइ टेक मोनबाय। आरो माखासेया जि आइ टेक मोनथ'वाखै जानो हागौ उनावहालागै मोनहैगोन नङा होमबा?
औ मोन्नो हागौ उनावहालागै।
ओरैनो नोंथाङा नों मोजां मोन्नाय ओंख्रिखौ हारसिंनो संनानै जानो हायोना?
आंथ ओंख्रि संनायनि आंहा बारा हुदा गैया।
औ।
आं बांद्राय मोजाङै रोङा आरो
ओरैनो खम समाव नोंथाङा मा ओंख्रि संङो संनानै जायो एबा बे नों संनानै जानाय ओंख्रि अबेबा मोनसेखौ आंनो एसे फोरमायना होलाय माबायदि सङो।
आंथ नार्जिजों अमाजों खेबसे संखां नायबायलै नाय संनायालाय।
अ जानोथ गोथावानोना?
जानोथ बिराद गोथाव नार्जिजों अमाजों।
औ दा एसे खोन्थानायलाय माबायदि सङो आंनो।
नार्जिखौथ जोङो नार्जि संनांगौब्ला गिबियाव जों नारजिखौ फोराननांगौ जायो गोरान खालामनानै लानांगौ जायो माने
औ।
जोंनि। नारजि गोरानखौ माने संनो संनायनि एसे सिगाङावबो दसे सम गोरान खालामनाय खालामनांगौ जायो आरो। बे गोरान खालाम नाया जेनेबा सारायफ्राव फुदुंबा माबाबाबो जायो मा होनगोन।
औ औ।
सारायाव गुदुं खालामबाबो जायो आरो माने। माने संनायाव। गेब्लेे जोबनाय।
मान औ औ माने। फोरानबा एसे टाइम लाबाय ओमफ्राय जुदि नोङो सारायाव एवनानै लायोबा होमबा माने थाबनो जाबाय आरो ना माने खम समावनो जाबाय आरो ना। औ।
माने बिदि खालामबा गेब्लेयो बांसिन मोजां गेब्लेयो आरो।
औ आरो आं खोनादों मोनसे बाथ्रा माने सुबुं फोथायनाय जागोन खोमा बे मिथियाादे माने मानसि नायनानै मानसि नार्जिया गेब्लेयो आरो मानसि नायनानै मानसि नार्जिया गेब्लेयाबो होननाय खोनादों बेनि सायाव नोंथाङा मा सानो नोंथां।
आंथ। बांद्राय बिदि फोथायाखै। फोथाया आङो।
औ आंबो सानो मानो होननानै बुङोब्ला नों आइ आदबखौ मोजाङै रोङोब्लाथ आरो बबे नारजि बेलाय गेब्लेयै गैयालाय नङा होमबा।
मोजाङै संबाथ गेब्लेनांगौ बियो।
औ जुदि नों संनोनो रोंखायाबा माने माबाया आरो जानाय नङा गेब्लेनाय नङा आरो आं मोनसे खोनाबावदों माने गोजाननिफ्राय आलासि फैयोब्लालाय नो नारजि ओंख्रि जानो होनो मोनानो नार्जि ओंख्रि जाहोबा लायनो लाय माबा आलासिखौ माने बिदाय होनाय जायो बे बेसेबां सैथो थाय।
आंबो खोनादों बेखौ खोनानाया आलासि फैब्ला माने नार्जिखौ जाहोनाय जाया आरो नार्जिखौ माने बै मानसि थैनायनि सारादुफ्रावसो जाहोनाय जायोना। जेनेबा। बेखौ मा होनगोन बिदाय बिदाय लानाय बायदि जायो आरो माने। दिनै। खायनो जानांगौ आलासि फैबा नार्जिखौ जाहोनाय जाया आरो।
आंनिफ्राय आं बेखौनो मिनथियो।
जानो दि मानोबा। ओंख्रियाथ ओंख्रियानो नङा होमबा सोरबा हयथयै बिदि जादोंबो जानो हागौ नङा होमबा सोरबाफोर माने नारजि ओंख्रि जाहोनानै फैदिया आलासि जाफिननो बेफोरबो जानो हागौ नङा होमबा।
औ नंगौ।
दा ओमफ्राय नोंथांना ओंख्रि संनायनि आदब माबायाव दंहैयो नारजि एवनाय एबा फोराननाय एबा एवनाय बिनि अनगायै बिनि उनाव मा खालामलांनांगौ एसे मोजाङै फोरमायलांनो हागोन नामा।
उम बिनि उनावथ। नारजिजों अमा संनायखौ आं बुंसै।
औ।
नारजि अमा सङोब्ला आंनि बायदिब्ला आरोना गुबुननि बायदिबा गुबुन गुबुन जानो हागौ।
औ।
बेयाव अमा बेदरखौ। एवथुमना लाग्रोनाय जायो। बेनिफ्राय आं संनाय बायदिब्लासो आरोना आं खेबसे संनाय बायदि गोसोआव दङ।
औ बिनि उनाव बिदि उनाव नङा नोंथांनि संनाया आदबा जोबबाय बेयावनो?
जोबाखै जोबाखै र आं दसे ससे बुंबावनि
औ
नारजिखौ माने गेबलेनाय बायदि दो सारायाव गुदुं खालामना लाबाय बेनिफ्राय अमा बेदर एवबाय ओमफाय अमा बेदराव नारजिखौ होसननाय जायो आरो ओमफाय खारैबो होनाय जायो खारै होबा माने बांद्राय गोखा जाया होननानै मोनथियो आरो
मोजाङानो बिदिबाथ ने बांद्राय गोखाथारबाबथ जानो एसे उसुबिदा जायो नङा होमबा
औ
हयथ बे संनाया गोदो गोदो माने एसे नायै नायै बानायनानै लाखादोंमोन बेनो मोनसे फिरिनिफ्राय फैगासिनो
आं मोजाङै खोनायाखसै खेबसे बुंफिनलाय
अ माने माबाया गोदोनिफ्राय संनाय आदबा माने जोंनि बर' आइजोफ्रा बे मोजांनिफ्राय गाज्रि सायख' सायख' लाबोनानैनो दिनैसिमबो फैगासिनो दङ ना
नोंथाङा गोदोनि संनायफोरखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
गोदोनि संनाय माने आंथ संनायनि हुदायानो गैखाया बे गोदोनि आरो दानि जेबो फारागथिखौनो माने बुंनो थाङोब्ला मोनबानो थ्रोब सोनानै जाग्रासो आं नोंथाङा मोजाङै खोनादों ना?
मोजाङैनो खोनागासिनो औ दायो
दा संनाय हाबाफारिया जोब्बायब्ला दा जों ओरैबायदि ओंख्रि मोनो जेनेबा बर'फोरनियाव जाय ओंख्रिफोरखौ माने गोदोनिफ्रायनो फोथायबोदों आरो माने जेनेबा बेखौ उमुख बेमार जायोबा उमुख जानांगौ एबा बेखौ उमुख समाव जानांगौ होननानै जों गोबां खोनायो थ बेफोरबायदिनो मुलि गोनां ओंख्रि नोंथाङा मोननैसो आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
मुलि गोनां ओंख्रिन होन मुलि गोनां ओंख्रि होनोब्लाथ जारि जायखौ उसुमै होननाबो बुंनाय जायो गुजुनाय जायोब्ला बे
औ
संनानै जायोबा माने एसे खमायो होननानै आं मिथियो आरो।
औ जुनाय जायो ओमफ्राय जेनेबा लोमजासु साजासु जाजोबाबो ओरै सखानि मुलि आरो दाउ फिसा थेलेबलेब बायनानैनानै बुथारनानै जायोबा एसे राफोद जायो होनना फोथायो नङा होमबा?
औ नोंगौ
आरो बिनि अनगायैबो माबाफोर?
बेनि अनगायै आं बांद्राय मोजाङै मिथिया
मोजाङै खोनायाखसै माथो
औ अनला जायोबा अनलायनानै थायो होननाया
अ अनला जायोबा अनलायनानै थायो होननाय आ
औ बेथ सुबुं फोथायनायसो जासिगोन नङा होमबा नोंथां?
अ बेबो सुबुं फोथायनायानो जानांगौ
ओमफ्राय बे मोनसे मा होनो जनदिस एबा एसे मा होनो बेखौ सान्दुं खामनाय जायोब्ला होमबा खामब्रेंगाजों आरो खांख्राइजों जायोब्ला हामो होनना फोथायो नामा?
जानांगौ फोथायो खोमा गामिफ्राव
ओमफ्राय ओरै गगा मोन्नाय गुजुनाय मोनबाय थाब्लाबोथ मानसिफ्रा माबाया गगा मोन्नाया मोनथों होन्नानै मैथा ओंख्रिफोर मैथा गोखैफोर जानाय जायो नामा।
मैथाख गोखै जाबा गगाया औ
ओरै खांख्राइबोथ खा ओ ओरै जोङो खांख्राइ मैथा नङाबा खांख्राइ नङाबा खारदै बेजोंबो जायो खोमा एसे। आरो नागिरबाथ गोबां मोनगोन। फिलौफोर बायदिसिनाफोर जाबाय थादोंब्लाबो थ जों नार्जिफोरखौ एसे बाहायनो हागोन बायदि
औ फिलौ। जाब्ला नार्जि जायो नामा?
उम आरो बेफोरनि आवगायबो नागिरबां प्रुफ मोनगोन खोमा मानोना जोंनि बर'फोरनि फोथायनाय हिसाबै गोखा गोखै जानायखौनो जोङो बांसिनै माबाखौनो जाहाथे बेमार दाजाथों होन्नानैनो जानाय जाखायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
हाग्रानि एक्सथा मैगं खानानै जानाया। दे जिखिनिजाया मानो नोंथांजों रायलायनानै एबा सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय इयुन समाव जों बिदि लोगो मोनोब्ला थिग बेबायदिनो सावरायफिनगोन होन्नानै आं मिजिंथिबाय एसेयावनो दोन्थ'लायसैलै नोंथां।
औ जागोन दे थेंक इउ।
औ दे।